अ हेलौ
औ मा टपिकनि सायाव रायलायनोबा?
औ औ मोनसे आयदाखौ लानानै आं सायलाय सावरायलायनोसै नों बुंदों दे मा आयदानि सायाव रायलायनो।
उम आबहावा गुबुंले जानायनि बागै रायलायनोसै नामा?
औ जागोन दे नोंथाङानो एसे सिगांग्रो फोरमायलांगोरदो।
अके स' दाथ' जों बुंनो थाङोबा जोंनि आबहावाया सिगांनि सिगांनियाव जेरैमोन आमफ्राय दाथ' जेरै फुरा मानि दिफारेन्स दं आरो ना बिसोर मोननैनि गेजेराव। नोंबो मिथिखायो जानो हानाय। जेनेबा पोलुसोन थिकसे जोंनि इनभारनमेन्ट जा दङ' आबहावाया फुरा फोर जानानै दङ' आरो ना ओ दैयानो होन जेनेबा बार जेनेबा हा, हाफोराबोथ' जेनेबा अभार हासार बेफोरबायदि होयोबाथाय उनावहाय गाज्रि जालाङोना जेनेबा मइस्टर जा या बुस्थुवा
औ।
स' बेफोर गासिबो मानसिनिनो बानायनाय आरो ना। पलुसना जेनेबा आ गुबुंलेयाथ' जेनेबा सुबुंफोर थायो ना बे बुहुमाव स' बिसोरसो गुबुंले खालामो।
औ।
बेनि थाखाय जों रेसपनसिबोल आरो जेनेबा। बे पलुसननि थाखाय। स' नोंबो माने जा मिथियो बेखौ खोनथा खोन्थाबानो जाबाय।
औ होमबा आं एसे फोरमायना होनसै नोंनिसिम। जोङो जोङो गिबियाव पलिउसन जानायखौ लानानै बुङोबाथ' जों गिबियाव ओ बुंनांगोन जों गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि बुहुमाव थानाय दंफां-लाइफां बिदि नो दंफां-लाइफांफोरखौ जों गोदोनिफ्रायनो गोबां दानबोबाय बे नि थाखायबो गोबां पलि गोबां पलिउसन जानायखौ नुनो मोननाय जायो, माने आबहावा गा ज्रि जालांनायखौ नुनो मोननाय जायो। बेनि थाखायनो जोंनि दाउमा-दाउसा बाय बिदिनो एम्फौ एनलाफोरखौबो जों माने मोनफा-मोनफा फिसा-फेनला बिदिनो दाउ सखा बिदि बायदि बायदि रोखोमनि जुनारफोरखौ जों गोमालांनायखौ नुनो मोननाय जादों। बिदिनो दा आबहावानि थाखाय जोंनि दै दै बिदिनो बार, बिदिनो बायदि रोखोमनि माने जोंनो नांगौ माने मानसिनि मोजांनि थाखाय थानाय बुस्थुफोरा माने जिब-जुनारफोरनि थाखायबो हमना ला गासिबो माने गुबुंले जाबोगासिनो दं। बिदिनो आरो बुङोबा जों गिबियाव जोंनि जायगा दाब-दाब जायगायाव माने बिदिनो गिदिर गिदिर फेक्टरिफोर लगायो जे, बेफोरनिफ्रायबो गोबां पलिसन ओंखारो बिदिनो बे पलिउसनफोरजों जोंनि बे जिब-जुनारफोरा बुहुद बिदि गोमालांनो हमदों जेरै- आरो बुङोबा जोंनि गामि-गामि दथा-थथा बिदिनो टावार गायो जे
टावार बेफोरनि थाखायबो जोंनि जिब-जुनारफोरा पलिसिन जानानै माने हाइद्रिद माबा जानानै मा होनो बेखौ आ बिदिनो माबा आ गोमालां नो हमगासिनो दं। आरो गोमाबाथ' जों जोंनि दा जों बाहायबाय थानाय माने हान्था-मेला खालामनायाव बाहायनाय बिदिनो जों माल बुस्थु बा जों गावनो हान्था-मेला दावगालांनायफोराव बाहायनाय गारि-मथर बिदि बायदि बायदि बै समनि माने दा दावबायग्रा बसथुफोरजोंबो जोंनि माने आबहावाया गुबुं ले जानायखौ जों नुनो मोन्दों। जेरै जों बे उखुन्दैफोर बिदिनो आं बेफोरनो बायदि बायदि रोखोमनि थाव गाज्रि थाव ओंखारनाय बेफोरनि जाहोन नावबो जोंनि माने आबहावाया गुबुंले जानायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो। औ नोंथाङाबो मोननैसो फोरमबायबावना होदोदे
जेन औ औ जेनेबा बिदिनो सब माने बुस्थुफ्रा जेनेबा गासिबो पलुटेद जाजोब्बाय मानि गुबुंले जाजोबबाय, अब्ला माने खहाया जोंनावबो जा फैगोना सुबुंफोरनियाव बेफोरबायदिनो जेनेबा दैयाथ' पलिउटेट जाबाय जेनेबा बारा ओ पलु मा होनोमोनलाय गुबुंले जाबाय आरो जों बे बारनियावनो जेनेबा एखे जायगायाव इनभाइरनमेन्टआवथ' जों बेयावनो थाखायोखा मिक्सचार बे गेसफोरनि गेजेरावनो ओमफफ्राय बियो जों हां लायोबा जेनेबा जोबोद मैला बेरामफोर जानो हायो आरोना जा जायो आरोना जेनेबा टिभि केन्सार आरो माने मो मा होनोमोनलाय मोदोमाव जेनेबा मानलुनाय बेरामफोर स्किन डिजिस बेफोर आरो ओमफ्राय दैयाबोथ' जेनेबा माइ गायनाय मानायफोराव जोङो हासाराव माने माइ गायनायाव मुलि सारोना बेबोथ' दैजोंनो बोहैलाङो जेनेबा रासायनारि हासार ना मा होनो
औ औ
औ बे बेजों लोगोसे बे दैयावनो जों दुगैयो मायो बिनि बेमफोर बेनला मैला मैथा आरो बहाबा जायगाफोरावथ' जेनेबा फुरा पलु माने इदारट्रि फोर दङना
औ
बेफोरनि बे लेथ्रा बुस्थुआ थांनानै दैखौ बांसिन गाज्रि खालामसै ओमफ्राय माने जोंथ' बांद्राय मिथियाना मानसिफोरा जेनेबा सोरबदिया मा लेथ्रा खालामदों मादों बेखौनो सम सम लोंनोसै जेनेबा दै गां गांनाय समाव खाथि खाला बिदि बिदिनो दंखलफोर गैयाबा दैखर एबा बिदि गैयाबा जेनेबा बेफोरजों मानसिया मानसिफोराबो खहा जाफाबाय इमभाइरमेन्टआबो खहा जाबाय आरो ना
औ औ ओ बुङोबाथ' आरो बे जों दा गायनाय माने जों मैगं थाइगं गायनायफोरखौबो जों दा मोजाङै मोनला देहाखौ लायोब्लाबो बेफोरखौ माने मैगं थाइगं मैगं थाइगंफोरनिफ्रायबो जायो माने जोङो देहा बेमार
जेनेबा देहाखौसो नायग्रोनांगौना आरो जै देहा दङबासो जेनेबा नों मावनो दांनो हायो
औ औ
हेल्थ इज वेल्थ
ओं बिदिनो माने जों दा जोंनि माने जानाय मुवा मैगं थाइगं बिदिनो बायदि रोखोमनि जोङो जायो मुवा जायो नालाय बिदिनो बायदि बायदि रोखोमनि हासार बिदिनो माने गोबाव सम माने थानाय ओ बेफोरखौ मुलिफोरखौ होनानै माने बे मैगं थाइगंखौ माने गोबाव समसिम लाखियो बिनि थाखायबो जोंनि देहायारि माने देहाया माने खस्थ' मोनो आरो बिदिनो बेमार आजारखौ जानायखौ जों जानायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो आ बिदिनो जों मोननाय बायदिबाथ' दा गोबां गामि गामि बा बिदिनो गामि इदिनो आबादारिफोराबो दा गामिनि आबादारिफोराबो बिदिनो हासार बिदि बायदि बायदि रोखोम रोखोमनि माने मुलि बेसादफोरखौ होनानै माने मैगंफोरखौ गायसै आरो माने जों इदिनो नर्मेल बिदि मैगंखौ नुनो मोनला माने जों बिदिनो नरमेल मैगंफोरखौनो मोनजानो मोनला हाथायफोराव आरो बेखायनो जों देहाखौ जोंनि देहाखौ मोजाङै लाखिनो थाखायबा जों न' न'फोरावनो माने ओ बोथोर हिसाबै मेसें बोथोर दैज्लां बोथोर हिसाबै जों गावनो गाव मैगं गायनानैबो सोलिनो हायो न'आव न' खाथि खाला बिदिनो एसे एसे जायगा थानायफोरावबो जों बिदि गायनानै माने बेखौनो जानानै जों माने देहाखौ मोजाङै लाखिनो हायो आरो दाथ हाथाय बाजारफोरनिखौ बायनानै जायोबा जोंहा गोबां माने देहानि खहा जायो आरो थाखा फैसाबो होनांगौ जायो नालाय रांखान्थिथिंबो लस जायो औ रांखान्थिनिबो लस जायो आरो बेथिं देहाफोरनिबो लस जानायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो पलिउसन होनोबाथ बेफोरखौबो होननांगोन नालाय पलिउसना बेल नङा औ माने देहा देहाफोराबो बिदिनो दाथ पलिसन बुङोबा औ पुलिसनि बुङोबा गोबां बिदिनो गारि मथरफोरखौथ गोबां नुखायो दाना बे
बेनि उखुन्दैफोरानो जेनेबा दावराव बेफोरबोथ जेनेबा पलुसनावनो गो लैयो साउन पलुसन माने नांगौनि बारा माबाबाय आरोना जेनेबा
अम
अभारद्राय एक्सप्लर जाद्रायबाय बे जेनेबा साउन्डआ साउन्ड सिस्टेमाबो दासान्दि जेनेबा नांगौनि बारा दामखावनाय बे दिवालिसफोराव अकेसनफोराव फुरा बम गावनाय बेफोर आरो बेजोंथ जेनेबा दाबल जायो आरोना जेनेबा पलुसना एयारबो जाबाय एयार पलिउसनबो जाबाय बे एटम बमफोर गावनायजों ओ मफ्राय एयार पलुसनबो जाबाय आरो साउन्ड पलिउसनबो
औ
प्लास खाथि खालानि बे गथ'फोराबो जेनेबा बेरामफोर जायोना आरो दावराव-दावराव बिदि अबार दावराव खाथियाव लाबोबाथाय जेनेबा बम गावनाय मानायावबाथाय बेंगा जायोना जेनेबा गोरलै-गोरलै
औ औ औ औ नंगौ दे
बेफोरबायदि बुस्थुखौ प्रिभेन्ट खालामनो थाखाय जोंङो फुरा डिसिप्लिन जानांगोन आरो ना मानसि फोरा जेनेबा होबथानो थाखाय बिफां गायनांगोन
बिनि थाखाय जोंङो औ जा-जायगाफोरखौ साफा लाखिबा जोंनि देहानिबो मोजां जायो माने साखोन सिखोनबो नुयो आरो बिदिनो जोंङो दंफां लाइ फां गायनानै लानो हायोबाथ जबोर मोजांनि बाथ्रा माने जोंनि अक्सिजेननिबो गोनांथि नालाय मानसिनि थाखाय मानसि माने अक्सिजेनबो नांगौ जायो नालाय बिनि थाखाय जोंङो दैफोरखौ उनावहाय दंफांफोरखौ माने गायबा मोजां जायो। माने दंफां बिदिनो बोथोर लायो बो थोर दंफां गायनांगौ माने गोबां बिदिनो दंफांफोरखौ दासान्दि माने दा सान्दि नङा दा जों दंफांफोरखौ गोबां खम जाबोनायथ नुदों मा
दानस'गासिनो दान'सगासिनो दिफरेस्टेसन
औ बिदिनो गोबां जायगायाव माने बिदिनो दंफां दाननानै लामा बानायनाय बिदिनो बायदि बायदि रोखोमनि दंफां दानफा यनाय न'बां लुनाय बेफोरखौ नुासिनो दं माने बिनि गेजेरजों माने जोंहा गोबां खहा जा दों माने देहानिबो आरो जोंनि बे माने बारनि पलिउसननिबो बे जोंङो बारखौ माने अक्सिजेन बार बिदि दंफां लाइफांनिफ्राय नांगौ जायो नालाय नङाबा जि दा बारहावाया जेरै जाबोदों दा मेसें बोथोरबा माने थानो हाया जायो गरमनि थाखाय गोबां जायगायाव दाब दाब जायगायाव माने बे गरमनि थाखायनो गोबां थैनायखौ नुनो मोनगासिनो दं। दा जोंनि जायगाथिंबो बेबायदिनो जेरै टाउन सहरफोराव जिबायदि गरम जायो माने गारिनि गेसफोरजों आरो ज' ज' जाजाय मानसि पुलिसन मानसिनि पलि सनफोरजोंबो गोबां गरम जानानै थानो हायि जानानै फैनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो जों माने जोंङो दंफां लाइफांखौ गायनांगौ जायगा नायै जायगा गोबां बिदिनो जायगा खालि थायो नालाय फोराव जों दंफां लाइफां गायनायखौ जों माने लामा लानांगौ आरो जोंनि माने बुहुमनि मोजांनि थाखाय माने बयनिबो मोजांनि थाखाय गाय बिफां लाय
जेनेबा जों फिउचारखौबो नायहरनांगोन ना बे‌ सोर माखौ बाहायगोन जेनेबा उनावहाय फिउचारखौबो सानहरनांगोन जोंङो जेनेबा जोंनि आपकामिं जेनेरेसननि बे जा उन्दै गथ' गथ'साफोर दङ बिसोर जोबोर खस्थ' मोनगोन जों बिदि जेनेबा दानिफ्रायनो एथ' केयारलेस जायोबा
औ औ होनबा ओ जोंनि रायलायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नसा दोनथ'नो हासिगोन नामा टाइमआबो जाबायनो ओमफाय जों दोनथ'नो हासैन गोजोननाय थाबाय।
औ बाय
औ दे बाय।